औ होनदोंना।
औ खोनादों।
औ आंबो खोनादों। दे।
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
दङ' ओरैनो जनानै।
एसे मोजांयै ओ। दङ' र' एसे मोजाङैनो खोनादोंना नोंथाङा आंनिखौ।
औ मोजाङै खोनादों दे।
आंबो दङ' दे नोंथां ओरैनो।
औ।
अब्ला जोङो मेन खोथायाव फैनोसै नामा?
औ दे फै।
अब्ला आङो नोंथांजों दिनै दंफां बा बिफांफोरनि बिफांफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा?
अ।
नोंथाङा मा मा रोखोमनि बा मा मा मुंनि बिफांफोर थायो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
औ आं मोनथिनाय बिफांफोरानो फाख्रि दंफां
औ।
फाख्रि दंफां, खोदोम दंफां, गाम्बारि दंफां
औ
लिसु दंफां थाइजौ दंफां बिदिनो बायदिसिना दंफांफोरखौ आं सिनायो। नोंथाङाबो नोंथाङा नुनाय नुबाय थानाय माने खाथि खालायाव नुबाय थानाय दंफांनि नामफोरखौ बुं-बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय जोंनि खाथि खालायाव बांसिनानो जोङो बिफांफोरखौ नुनो मोनो थाइजौ खान्थाल आरो गाम्बारि बिफां लिसु बिफां ओ फाख्रि बिफां गय बिफां आरो नारेंखल बिफां बेफोरखौ जोङो बांसिनै जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो बेफोर माखासे रो आरो अब्ला नोंथाङा बे बिफांफोरनि मादाव बिफांफोरनिफ्राय मा मा बि बिफां बिफांफोरखौ मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो एसे
अ बिफां बिफांखौथ' जों माबानानै बन सुनाय ओंखाम संनायाव बाहायो।
औ
आरो बिफांनि बिलाइफोरा सिरिबा जि जेब्ला गोरान जाना थायोना।
औ
बेफोरखौ जों अर सायनाय बिदिनो बिदि बिदि खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ।
आरो फिथाइ सामथाय मोनजानाय दंफांनिफ्रायथ' जों फिथाइ सामथायखौ मोनजा खायो।
औ औ।
बिब्दिनो आरो
औ। आरोबाव नोंथाङा बे बिफांफोरनि मादाव बा जायफोर बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइफोर मोनजायो जोङो बेफोरनिफ्राय नोंथाङा मा बिफांनि फिथाइया बांसिन साबसिन जानो बेखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन मोनजानाय बिफाङानो जाबाय थाइजौ बिफां।
औ
थाइजौ बिफाङा थ' बयनिबो न'खर न'खर थाखायो। नोंथाङा मोजां मोननाय बिफांनि मुंफोरखौ मुंख'लाय।
आंनि मोजां मोननाय बे बिफांफोरनि मुङानो जाबाय दा गिबियावनो नै दाथ' थाइजौ बिफां बा खान्थाल बिफां जानायनि फिथाइ सा जानायनि ओ सम नालाय। बेहाय आङो बांसिनैनो थाइजौ बिफांखौ आङो बांसिन मोजां मोनो आरो बे थाइजौ बिफांनिनो फिथाइखौ थाइजौ फिथाइखौ आङो बांसिन जानो मोजां मोनो आरोबाव लिसु बिफां जायखौ जों बिनिफ्राय लिसु फिथाइ जों मोनजायोना। बे मोनै बिफांफोरनि मादाव बे फिफांनिफ्राय जायफोर जों फिथाइ मोनो बे मोननै फिफांनिफ्रायनो बिफांखौनो आं बांसिन साबसिन आङो ओ मोननाय जायो आरो मोजां मोननाय जायो आरो बे बिफांफोरनि जिथु जेनबा नोंथाङा दानि बाहायनायनि बागै एसे फोरमायबाय आरो बे बिफांफोरनि मादावनो जों एसे आरोबाव जोङो गोबां रोखोमाव जों बाहायबावनो हायो। जेरै जोङो उन्दुग्रा जों खालामनो हायो आरोबाव जोङो न'नि दर्जाफोर जों खालामनो हायो। खोरखिफोर जोङो बानायनो हा हायो नङा होमबा नोंथां? आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो जायफोर जोङो दा जिरायनो जोङो बेन्स खालामो आरो खामफ्लाय जों जायखौ खामफ्लाय आरो देक्स बेन्स जोङो बेफोरखोबो बानायनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों आरोबाव ओ जि जोङो जि दोनोना? आलना होनना बुङो जोंङो बे बेफोरखौबो जोङो खालामनो बा मोननो ओ हायो आरो बेफ फोरनिफ्राय। बिदि आरो आरो बे बिफां फोरनि मादावनो माबे बिफांनि बेसेना बांसिन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बेखौथ' आङो मोनथिया नोंथां। नोंथाङानो एसे बुंना होदो
अ आंबोथ' एसेबां मिथिया थेवब्लाबो आं जाखिनि बिफांनि बेसेना बेसेनखौ मिथिगौ आं बेखौ खोन्थाना होनोसै ओ गाम्बारि बिफां आरो बे सिगुन बिफां ओ बेफोर साल बिफां बि माने बेफोर बिफांनि बेसेना बांसिन होननानै आङो खोनानो मोनो मानो होनबा बे बिफांनि जिखिनि जोङो मुवाफोर जोङो बेसादफोर जों खालामोना मुवा जों जायखो दोनग्रा मुवाफोर बेफोर बिफांनि जाय बुस्थुखौ जोङो बानायोना बेफोर था माने गोबाव सम जोरो होननानै जोङो मोनथि दों बेनिखायनो बे बिफांनि बेफोर बिफांनि बेसेना माने गोबांसिन होननानै आङो मिथिनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेराफारसे थिं जोङो जाय जों न'फोर लुयोबा जोङो थिंफोर दोनथाबनो थाखाय जों कारटफोरबो खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो आरोबाव बिफांनिफ्राय मा मा मोननो हाबावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा?
बिफांनिफ्रायथ' जोङो अक्सिजेन मोननो हायो।
औ
अक्सिजेन गैयाब्लाथ' जों थांना थानो हानाय नङा।
औ
स्पिसेेलि बिफांनिफ्राय अक्सिजेनानो मोनो बन अक्सिजेन फिथाइ सामथाइ बिदिनो बायदिसिना नोंथाङा एसे बुंना होदो
दा बेनो नोंथाङा जेखिनि बुंदों जायखौ जों अक्सिजेन मोनोना जोङो अक्सिजेन मोनो। आरो बे जोङो जेराव जोङो गरम बो थोरावहाय जोङो जिरायनो थाखाय जोङो बे बिफांनिफ्रायनो जोङो साया जों मोनो
उम
जोङो जुदि बिफां लाइफां जुदि जों गैयाब्ला जोङो ओ हाफोरा रानस्राव जायो। जों जिरायनो थाखाय जों गाव गावनो जोङो जिरायनो थाखाय जोङो ओ जायगा जोङो मोना जायो आरो। बांद्राय गरमावहाय बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनाया जोंनिनो साबसिन बा जों बिफां लाइफां जुदि जों थायोब्ला जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफां फोर थायोब्ला जोङो जोंनि आबहावाया जों गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा जों मोननो हायो आरो। जुदि जोङो बिफां लाइफां बिफां जुदि गैयामोनब्ला जोङो आबहावाया जोंना गोबां गुबुंले जागौमोन जेब्ला जों गारि मथर सालायो जेब्ला जोंनि बे कारखानाफोर सालायनाय धुङा बायदिसिना बे धुलाफोरा बैफोर ओ धुलाफोरफोरखौ जोंनि बिफां लाइफांनि बिलाइफ्रा बोनानै लाबोयो आरो बिफां लाइफां जुदि गैयामोन ब्लाड बे जोंनि बारहावाया गोबां गुबुंले जाग गोमोन बे बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोन ज सुबुं माह फ्रा बा सुबुफ्रा गोबां बेराम आजाराव जोङो गोलैनांगौ जायो आरो बे बिफां लाइफां गैयाबोबा बिदि आरो बेनिखायनो जोङो सानो साफ्रोम सुबुङानो बिफां लाइफां गायनाया गोनांथि होननानै आं सानो आरो अब्लासो जोङो सोमखोर सोमखोर जोङो जिरायनोबो जोङो मोनो बारफोर जों नांगौबाबो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो जों मोनो। जेराव जोङो बुंनो थाङो उनावहाय बा टाउनावहाय बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो जोंनिया गोलोम बोथोरफोरावहाय गोबां खस्थ'खौ खस्थ' सहायनांगौ जायो बा मिथिंगायारि जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोजां अक्सिजेन जोङो हां लानो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' मोननाय जायो आरो दा सोहोरफोरावहाय बेफोरबायदि खाबु मोननाय जाया जोंनि गामि ओनसोलावसो जोङो मोजां बारफोरखौ जो मोनो नङा होमबा नोंथां बां औ बां बिदिनो जोङो नोगोरफोरावहाय टाउनाव जो नायोब्ला बिफां लाइफां फफांसेबो जोङो नुनो मोना बिनिखायनो बि बिसोरनाव गरमा बांसिन आरो आरो बारहावाफ्रा गुबुंले बांसिन खौ जानायखौ जों नुनो मोनो बे बेमार आजार लोमजानाय आजारफोर बायदिसिनाफोरा जों जानायखौ जों नुहरो आरो बा नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि बारहावा गुबुंले जानाया नंगौ फोरमायनो हागोन नामा
बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफाङानो बिफां लाइफां गैयाब्ला जों थांना थानो हानाय नङा बिफा बिफां लाइ बिफाङानो जोंनो अक्सिजेन होयो बारहावा गुबुंले जा जानायनि बागै रैखा खालामो बि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जों दासिमबो थांनानै थानाय नङामोन अक्सिजेन मोननाय नङामोन आरो यै माब बारहावा गुबुंले जानानै बुहुमाव सागलोब जोब नानै माबा जागौमोन आरोना मानो उम
औ
दिबदिनो
सैथो बेनिखायनो आं सानो औ। हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओ औ दा सो खोनादों।
बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला आं सानो गोबां सुबुङानो बिफां लाइफां गायनानै जोंनि ओ आबहावाखौ गुबुंले जानायखाय रैखा खालाम खालामनाया मोजां आरो।
औ
जोंनि मिथिंगायारि समायना नुथायाबो साबसिन जायो आरो बिफां लाइफां थायोब्ला।
औ औ
मोजां नुयो आरो अब्ला नोंथां। समाबो जाबाय।
औ दे नोंथां औ खोनादों औ।
समाबो जाबाय।
औ दे।